हेलौ नो ओइ ओरैनो दङ'
ए
उम जाथ'वाखै सं थ'वाखैनो बुस माबायानो मैगंङानो मोनफैथ'वाखै लाबोगासिनोसो दं ओंख्रियाथ' बोरमा बेदर लाबोनो नागिरदोंमोन माबाजों सम औ बेलाथिजों जानो नागिरदों दिनै
उम
गेजेर गेजेर जाख'नांगौलै खामानि मावनायफ्रा बोरमा बेदरखौ औ औ
मोजां जायोलै
आदाया बहानि?
आं खुख्लुं
खख्लुं।
औ।
खुख्लुङा बबे जायगानिबा?
ओरैजाय साहा चिराङावनो।
औ औ उम। उम उम, औ औ। ओमफ्राय आदायालाय माथो खालामदो दालाय?
दा दङ' ओरैनो नै दंथ'यो। लामायाव जिरायनानै।
औ।
आंना दिनैसो जादोंलै
ए दिनैसो जादों न?
ओ दिनैसो दासो जादों बावाखै दे बानायगा सिनोमोन बानायबाबो जायाखै जायाखै जायाखै दिनैसो जाबाय आरो‌।
औ आंबो बारा बावाखै नै दिनैजों सानथाम जाबायदां आरो।
उम। सान आं मथा मथि सय सात दिनसो जाबायमोन आना बानायनाया ओमफ्राय होनबाबो जायाखैमोन दिनैसो जादों आरो दिनैसो गवदों। संबाय जोंना गामि ओनसोलला ओरै बेखायनो थाब थाब सङो।
औ मा ओंख्रि संखो?
अमा बेदर आमफ्राय थास' बिबारजों
औ माथो गोथावसिनसो नोंसि नायो थास' बिथ'रायख गोथाव जायोलै नाथाय एसे सेन ओंखारनो नागिरो आरोलै
औ थास' बिबारा ओ सेन ओंखारो मोनामो एसे
औ। औ - औ जानाया सुवादा औ सुवादआ नाथाय गोथाव जायो आरो
गोथाव
उम ओमफ्राय अनला अनला ओंख्रिफोरबो जायोना आदा?
जयो - जायो।
नारजि
जायो गासिखौबो।
उ उ। ह दखनि मैगं - थाइगं
जायोखौ गोथाव माथो।
जा नेरसि औ एम्बु बेदरफोरजों नेरसिंफोर
उम गैया बोसोरनै जाबाय एम्बु बेदर मोनजायैया
ए मोनजाखै?
मोनजायाखै। जानागिरगा गासिनो होनबावो
औ
बहाबामोन उम बहाबामोनबा बायनासो लाबोगौ सानलायो आं गैया नागिरबावो
औ -औ- औ हैओइ मुलि - मुला होनायजोंबो गोमोरलांबाय दा माखासे थैलांबाय माखासे आरो बै जेराव जाग्रा बेयावथ' थाखायानो
थाखाया
औ जों जोंथिंबो माफा औ जोंथिंथ' अखा हाग्रोन मोना नागिरहैखायो ओरैजाय मंगलदै साइद थिंसो एसे मोनो बिथिं जायाना
औ ओमफ्राय बहानिमोनलाय
आङो उदालगुरिनि
उदालगुरिनि ने
ओम औ गोजानानो ओरै मंगलदै भकतपारा साइथिंजाय बिथिं जायाना।
औ औ।
सिला मानि थायोनो माथो बिथिं।
आ खोनानायाथ आं खोनाफेराखैमोन बिदिखौलाय।
खोनाया खैना उम। जोंनि एसे खाथि जायोना ओरैजाय मंगलदैया।
औ औ। खाथियानो जाखाबाय ओरै नांहैखाबायानो उम।
सोबा सोबा हमना लायोलै। उम जावनाबो लायो।
लायो। जाग्राफ्रा जि गोजान गोजान थांनो नागिरो माथो।
औ गोथावबो गोथावबो ना बेदराबो।
गोथाव खोनसे जाबा आरो जाबावगौ जाबावगौ।
औ जोंहा दाख्लै बिदिन्थ जादों आरो। फंबाया हराव‌ बुथारना लायबाय। एसे मोनबोदों मोनबो दां उम। ओमफ्राय हरावनो गावसोर गाव एसे एवजाग्रोबाय ओमफ्राय माख माखासेखौ एसे एवथ्रमनो दोनदोंमोन आरो।
ओम।
फुङाव ओमफ्राय सुना। सुनायाबा माबायदि जादों होननानै फुङाव सुबा जिबौआनो ससे दंफालायो।
साला
खर' फिसा फिसा औ। फिसा आरो जिबौआ।
औ।
फिसा एवफालायबाय बेखौनो। गावसोरथ' मोनजाखोन ना औ गावसोरथ' लान। फोरखौ मोनजाबाय बेसो नामा।
मोनजाखाबाय बे।
हराव आरो हराव।
हराव नायासैना खोमसे खोमलावबो जाबाय संबाय जाबाय।
औ ओम।
थाव मोनसोलायदोंसै बिसोरो
मुगैनानैनो जानो हायासै आं
ओ गैया बोसोरनै जाबाय आं मोनजाया नागिरबाबो जानो लुुबैयो अवाडारनो नागिरो गैया मोना
औ नोंसोरनि खाथियाव मोना न'
ओरै खोलाहासो मोनो गाबो गाबनाया गाबो दा खम जाबायना
औ जेराव जाग्रा थायो बेयाव खमायलांखायोलै आदा
औ खमायलांङो दिनै अखा हानायफ्रानो खम जालाय लांङो
औ ओम एम्फौ लाथाफोर आरो अनला बेफोरबो गोथाव जायो
दाया
औ आंहाबो दा जानो हालालै सिगाङावसो औ सिगांङावसो जानो हायोमोन आं दा देहायानो सोलायलांबाय नामाथाय ए औ औ आरो सिगांङाव बै उरिखौबो जायोमोन बै उरिया
ओइ
बे-बै औ लाइटआव फैग्रा बै एसे सि गिदिर गिदिरा
औ औ
फिसा फिसाया नंङा आरो मोननै मोननै रोखोमनि फैया होमबा बै फिसा फिसाया नंङा एसे गिदिर गिदिर फैयोना
औ
नैबेबो गोथाव जायो जानायालाय
औ
खिन्थु माबा एलारजि जाखो खांङो अ
बेबादिनो जानो नागिरो सिथर जानो नागिरो ओंखायनो जाया आङो एम्फौ लाथाखौ
आं सिगाङाव उन्दै समाव जा अ सिगाङाव उन्दै स समाव जाजोबनो हायोमोनलै दासो देहाया सोलायलांबाय नामाथाय जानो हाला
ओ
खेबसे बे मुरिखौ औ औ गायो नै दाथ आरो आमथिसुवाना ओहो गायथवाखै आरो दैयाबो गैया अखायाबो माथो मोजां रोखोम हाला अखायाबो
गैया अखाया
गायबाय न ननि खिनिखौ गायखांबाय ओमफ्राय मालायनाव लानाय दं
औ उम उम औ आदि
अ मालायनिखौ आदि लादों नामा अ
थिखा लादों मालायनिखौ उम
बेसे मन हरो
ओरैनोथ महनथाम
महनथाम लस सो न
जायगा ला नानै जायगा आलदा आलदा महनब्रै गामसिम दं साराय तिन मनसिम दं आलदा आलदा
अ अ जोंनि थिखाया सय मननि गाहायाव जायालै
आयो मोजां जाथारो ना
उम जानायालाय जायो जोंथिंजाय माइआलाय जाथ्राबाबो पन्द्र सल्लआ जिबा जिद मना थाङो आरो बेबायदिनो नोंसिनिया बेसेसो थाङो ओरैनो
जोंनाथ जोंनि एरियायाव बिदिनो जायो जानाया ओमफ्राय जोंनि नैबे नआव एथबां सिम थाङा दससिम एगार नय बिदिल जायो आरो जोंनियाव दै मोना नालाय दैमानि दै मोना नालाय
औ ‌। जोंनाबो दैमा औ अखा हानायजों गायो जोंनाबो ओमफ्राय माबा दं आरो दंग दंगनि दै फैयो।
ओ ओ।
दायो दायो दंगआ बानाय माबा सुइस गेना मा बानायदों नों खरआव दैखांनो फैयाखै।
औ।
दा ओमफ्राय अखाबो अखाबो मोजां रोखोमनि हायाखै दा दैयानो एसे जारलासो जाना दं आरो।
बिनिया नै जोंनिया ननिया बिदिनो अखा हाबानो अखा एसे बुरजा हाबानो हालौवनानै गायनांगौ जायो आरो हाखु दाखु गायनांगौ जायो जाया नङाबाथाय।
उम जों गामि जों थिंजायनिया जों गामिनानो जेनेबा थांनाय बोसोराव गायनाया जादों जानाया सोरनाबा बायस मन गाहाम जादोंनो। हायस जानाया आरो।
ओ जायो जोंनिथिंबो खोनादों बिदि जानायखौ नै थांनाय बोसोराव बबावबा जायगा लायै जायगा आरो। जेराव दै गोनां बिदि जायगायाव जायो आरो।
बे नैजि नैजिनै जाबाथ' ओम थोजासे जाखाबाय औ ‌। उम।
मोजां ने?
औ खबराथ' गेजेरावनो दंथ'यो।
बिदिनो गेजेराव दंथ'यो आंनाबो ‌।
अ जेरावबो बेरायहैथ'वाखै आदाया?
थांथ'वाखै। दे ओमबा दोनथ'लाय सि ने?
ओ औ दे होनबा हेल' दानदो हेल' हेल'